हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनाबायना आंनि रावखौहाय मोजां औ खोना मोनदोंना आंनि रायज्लायनायखौ औ।
खोनादों नोंथां थारैनो खोनादों खोनादों आङो थारैनो नोंथां। नोंथाङा मानोबा कल हरदोंमोन आंनो
औ। आं दा नोंजों बेलासि समावहाय जानो हागौ नोंथाङा फ्रियावनो बा ओरैनोयैनो दं।
औ नंगौ थारैनो आङो ओरैनोसो दंखायो नोंथां मा आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल हरदों रायज्लायनो हा
दा आं बे नोंथांजों आङो आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नोंथां नोंथाङा सम होयोब्ला आं दा सावरायनो सानदों।
नोंगौ नोंथां थारैनो मोजां आयदाखौनो सायख'ना लादों नोंथाङा। दा नोंथाङानो बे आबहावानि सोमोन्दै गुसुं बुंफोरथि होग्रोदो आरो। आङो
औ औ। आबहावा होनोब्लाथ' जोंनि बे जों थांनानै थानाय जायगा बा जोंनि मिथिंगा बैफोरफोरखौ नो लानानै बुङो माने जोंहा आबहावाया सिगांनिखौ रायखांग्रोनांगोन माने जोंनि आबहावाया गोदो आरो दा माबायदिनि गोदो जोंनि आबहावा गोगो एकदमबारे निजोम थान्दा गुसु मोननाय नाथाय गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां दंमोन आरो सुबुं माहारिया बांग्राय जोगानाय नुयोलाय जोङा प्लासटिक कलकारखाना गारि म टर बेफोरनि बाहायनायनि अनजिमाया खममोन। नाथायबा आथिखालावहाय सुबुं सानखोआबो बांबोबाय बेजों लोगोसे जे मानसिनि जौगानायाबो बांबोबाय बयबो गावब गाव रोंगौथि दंसै दा बयबो माने गावनि थांनानै थानायनि थाखाय बायदि मैया बेसाद दिहुननाय हाथाय बाजाराव लाबोसै दा जों बेखौ बाहायसै बे बाहायनायजोंनो जोंनि आबहावाया दा आथिखालाव गुबुंले जासै नङा ओमबा?
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
माने दा जोंहा गोबां प्लास्टिक बाहायसै आथि मुगायावहाय आरो बेजों लोगोसे
गारियासो गोबां जाबाय गारि मटरनिफ्रायथ' जोहा कार्बन-डाइ-अक्साइड गेस ओंखारो बयबो मिथिखागौ।
नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो बे कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसा जोंनि बारहावाखौ गोबां गुबुंले खालामो माने जों सुबुं माहारि बा जिब -जुनारफोरा बे कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसखौ जों हां लानो हाया माने जों जिब जुनारफोरा अक्सिजेन गेसखौसो हां लायो नालाय बै गेसा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
नों औ आरो बेजों लोगोसे कल खारखाना दारिमिनफोरा गोबां जाबोबाय दा बे कल खारखानायावहाय गोबां बिबांनि खयला सावो बे बेफोर सावनायफोरावहाय माने गोबां बिबांनि उखुन्दै ओंखारो। कार्बन ओंखारो आरो बेजों लोगोसे बारहावाया गोबां मैला जायो। आरो बेनिफ्राय बायदि मैया गेस जायफोरा आबहावाखौ गुबुंले खालामो बेफोरबायदिबो ओंखारो आरो बे जोंनि आबहावाया माने एकदमबारे गाज्रि जाबाय बारहावाया गाज्रि जाबाय आरो बेजों लोगोसे टाउन पलिउसन होनाय जायखौहाय माने गोबां नांगौनि बारा दावराव दावसि जासै निजोम थान्दा जोंनियाव औ दे माने मानसिया बांबाय मटर गारिनि बांबाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय साउन्ड बेफोरो बारा जाबाय। गोग्गो नंला थाथावना नंला आरो ना नाथायबा गोदोनि समाव फोर खमनि थाखाय जोंनि आबहावाया एखदमबारे निजोम थान्दामोन आरो।
नंगौ नोंथां।
बैफोर आबहावाखौ जोंङो मोजांङै लाखिनो थाखाय माने जों बयबो गाव गावनि बिबान दङ बयबो माने बिनि सेल्फ जोंङो गुन थानांगोन गियान थानांगोन जे जोंनि आबहावाखौ जों माबोरैहाय मोजाङै साफायै संरैखा खालामनानै लाखिबाय थानो हागोन जों बेनि फारसे जों बयबो नोजोर बोनांगोन नङाब्ला जोंनि बे बुहुमा सानसे समाव थानो थावै थासारि सोमजिहैगोन मानो होनबा बैफोर गेसनिफ्राय गोबां बिबांनि बि बिदुंबो ओंखारो बे बिदुुंआ बारा जायोब्ला जोंनियाव दुंखावो दुंखावोब्ला जों थांना थानो हायै जायो। आरो बैफोरल खारनायनिफ्राय ओंखारनाय गेस मैलाफोरखौ दैमायाव हगार हरो। दैमायाव हगार हगानायाव दैयाव थानाय जिबारिफोरनि थाखाय थांना थाथावि जायो। आरो बेजों लोगोसे प्लास्टिक प्लास्टिकआथ' जोंहा सेवनो जिनो फोननो रोङा बेफोर मुवा खेबसेे दिहुनखांबाय आरो बेखौ माने फोजोबनो माने गोबाव बोसो सोर नांगोन आरो। माने मोनसे बियो माने आरो फोजोबनो हायाबो होननानै जों बुंनानै बुङो बुंनो हायो।
नोंगौ नोंथां।
खौ माने बे जिया सेवा। बिफोरबायदिया माने जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामो। बिफोरखौ नि आबहावा गेब्रेंनायखौ हमथानो थाखाय जोंहा फिफां लाइफां गायनानै इसे जोंङो मानेआ बार गुबुंले गुबुंनायखौ जों हमथानो हायो।
नोंगौ नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथांङा एसे फोरमायदो नामा आंनो। माखासे जाहोन दंबावो बेफोर
नोंगौ नोंथां दानो नोंथाङा आंनो मोजांथ्राय माने आब हावा गुबुंले जानाय एबा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङै आंनो रिजायनो होनायनि थाखाय गोजोन्थोंसै। आंङो बेखौनो होननो सानोदि आबाहावा गुबुंले जानायखौ जोङो माब्रै होबथानो हायो जोङो आंङो बेनि मोननैसो राहाफोरखौ आं सावरायनो सानदों नोंथां।
जेरै जोङो आबाहावा गे गुबुंले जानायखौ जों होबथानो थाखाय जोंङो मानसि जाथिया दा ओ सुबुं सानखोआ बांनायनिफ्राय बांनाय बां बांगासिनो दं। गारि मटर सालायनायफोरा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। थिग बिदिनो जोङो ओ आबहावाखौ जोङो गोग्गो थासारि जों लाखिनोब्ला गारि मथर खारनायखौ जों बे उखुन्दैनिफ्राय गनाय माखासे पुलुसन जे गुबुंले बार बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो माखासे मा खालामनांगौ जोङो बेफोरखौहाय होबथानोब्ला गारि मथरखौ बांसिनै मा होनो कारेनजों खारग्रा जे गारिफोर आथिखालाव ओंखारबायना बैफोर उखुन्दै ओंखारो जोङो बेफोरबायदि गारिफोरखौ जोङो बांसिनै बाहायोब्ला जोंनि बे आबहावा गुबुंले जानाय न' एबा गेबेंनाय फोरा मानो ओ थाजिम जागोन आरो जोङो नांगौ बायदियै जोङो गोदोहाय जेरैमोन बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोममोन जोङो दासिमबो जोङो बेफोरबायदि जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायोब्ला एबा जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो मोस जाङै जोथोन लायोबा जोङो बिफां लाइफां दाननाय खौ जोङो मोजाङै होबथानो हायोब्ला एबा जोङो होबथायोब्ला अब्लाना जोङो माने अट'मेटिकेलि जोंनि आबहावाया गोग्गोआव फैगोन आरो माखासे दडास्टबिन गारनाय बेफोर डास्टबिन गारनायफोरखौ जोङो ओ जोङो बे फास खौहाय डासटबिनाव गारनानै जोङो बेखौहाय जमा दोननानै जों बेफोरखौ मोजां जायगायावहाय लांनानै जोङो बेखौहाय सावनानै ओ जोङो माखासे सेवहांगार खालामोब्ला माखासे जों पलुसोना मा ओ गोग्गो थासारि जानानै फैगोन। बेनिखायनो जोङो
माखासे दास्टबिनफोर दंखायो बेफोरबायदि जायगायाव गारनानै जोङो बेफोरखौहाय खालामनांगौ जोङो सावनानै होनांगौ अब्लासो मानो जोंनि आबहावाया गोग्गो जागोन नङाब्ला मा जोंनि आबहावाया गुबुंले जानांगौ दा नोंथाङा बुंदों ओ कलकार- खानानि गोबां कलकारखाना दङ आरो बे कलकानिफ्राय
फुथुमनानै लानानै बे उन्दै गनाय एबा गाज्रि दाखोरखौ जोङो गुबुन जाबसे जायगायाव लांनानै जोङो बेफोरखौ जोङो हा सिङाव जोङो फबनानै दोननो हायोब्ला।
नंगौ।
थारैनो जोङो खमायगोन होननानै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जे
जोङो
आरो बे गेसाव गोफोन मोननायनायनिफ्राय